ओं औ नोंतां कारोना नोंथा औ। मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय जाबाय नोंथां। आं नोंथांजोंहाय मोनसे माने नोंथांजोंहाय आङो सावरायनोहाय सावरायनो गोनां बाथ्रा दंमोन नोंखाजोंहाय बेखायनो हागोना नोंथां टाइम होनो हागोना नोंथां?
औ नोंथां ओ बेलासि बिनि गोजोन हामलायथिनायखौ आंबो जासि हरायग्रोनाय थाबाय। अ बिदिब्ला नोंथाङा मा सावरायनो गोनां बाथ्रा दंमोन नों? दा खिथानो हसिगोन दे आं
औ माने नोंथां आङो दायो ब्रह्मपुत्र दैमानि बागै सावरायनो बा बिनि बागै खोन्थानो नागिरदों नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय। ब्रह्मपुत्रआ जाबाय आसामनि मोनसे माने गाहाय दैमा बियो बे ब्रह्मपुत्र दैमायाहाय आसामावहाय माने आसामनिफ्राय हाबनानै माने बियो बांगलादेशआव गोलैयो आरोखि जों मोनथिगौ ब्रह्मपुत्र दैमाया दैमाया चाइनानिफ्राय फैदों बियो चाइना मानि तिब्बदनिफ्राय बे तिब्बतआवहाय तिबोदनि ब्रह्मपुत्र थिबोदावहाय आंसिं बेसियार बा सेमायावदुं होननायनिफ्राय- बे ब्रह्मपुत्र दैमाया मानो सोमजिबोदों आरोखि। ब्रह्मपुत्र दैमाखौहाय चाइनायाव बा तिब्बतआवहाय जोङो यालं सांख' होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो। बे ब्रह्मपुत्र दैमाया ठिबनिफ्राय बोहोयै बोहोयै बोहैनानै जोंनि भारत हादरनि अरुणाचल हादोरावहाय बियो हाबफैयो। जेब्ला अरुणाचल हादराव हाबफैयो अब्ला जोङो 'ब्रह्मपुत्र दैमाखौहाय सियां बा दिहां होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेनि उनावहाय ब्रह्मपुत्र दैमाया जेब्ला आसामाव हाबफैयो अब्ला बेखौ जोङो बुरलुं -बु - होननानै मोनथि जायो आरोखि आरो बर' बर'फ्रा बेखौ बुरलुं बुथोर होनना बुङो आरोखि बे आरोखि आरो बे ब्रह्मपुत्र दैमायानो जोंनि थाखाय मोजांबो आरो गाज्रिबो जायो आरोखि ब्रह्मपुत्र दैमानि थाखायनो जोंहा गोबां मुलाम्फाबो दङ। जेरै जों बुंनो हायो ब्र्मपु पुथ्र-' दैमा बे बह्मपुत्र ' दैमानि गेजेरजों जोङो गोबां बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बियो बा जोंनि आसामनि बियो मोनसे सम्पद आरो। बे आरोखि जोङो बुंनो हायो जेरै बह्मपुत्र दैमानिफ्राय जोङो थाङै थाङै थांनानै जोङो बांलादेशबो बा गुबुन गुबुन हादोरफोरजों जों मा खालामनो हायो फोनांजाबनो हायो जेरै नावनि गेजेरजों बा जाहाजनि गेजेरजों बे ब्रह्मपुत्र दैमाया आसामाव हाबनानै बियो बांलादेशआव गोग्लैहैयो। जेला बांलादेशआव बह्मपुत्र ' दैमाया गोग्लैयो अब्ला जों बेखौ जुमुना होननानै मोनथिनाय जायो आरोखि ना। जुमुना मुं लानानै द बियो बांलादेशनि बे अफ बेंगल जायखौ बुङो आरब लैथो सर बुंगब लैथो बे बंगब लैथआव हाय गोग्लैहोयो आरोखि ब्रह्मपुत्र दैमायाहाय। आरो बेजों लोगोसे ब्रह्मपुत्र दैमाजोंहाय जोंहा हान्थामेला खालामो आरो ब्रह्मुरनि सायावहाय ब्रह्मपुत्र दैमानि सायावहाय दायो गोबां दालां खालामबाय। बेफोर दालांफोरनि गेजेराव जों बुंनो हायो जेरैहाय जों बुंनो सररायघाट दालां बे सरायघाट दालाङानो ब्रह्मपुत्र दैमानि गिबिसिन दालां बियो बे ब्रह्मपुत्र बा सरायघाट दालांखौहाय जिगुजौ द'जिनै माइथायाइयाव बायनाय जादोंमोन आरोखि ना आरो जों बुंनो हायो बिनि उनावबो गोबां जेरैहाय कलियाभमरा दालां गोदान सरायघाट दालां नरनारायण सेथु दालां ओमफ्राय फुलबुरि दालां बेबायदि गोबां दालांखौ दा ब्रम्हपुट्र दैमानि सायाव नुनाय जाबाय आरोखि लुनाय जाबाय आरोखि ना ब्रह्मपुत्र दैमाया जोंनि गेजेराव माखासे गोहोमबो खोख्लैयो। जेरै जों बुंनो हायो आसामाव जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो अब्ला बेवहाय गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव बुलुं बुथुमनि दैया उसिफावनानै फारनै रुगुंनि खाथि खाला थानाय ओनसोल बा गामिफोरावहाय लोमसावानानै सुबुंफोरनि खहा गोनां खालामो जों बुंनो हायो जेब्ला दैबाना जायो अब्ला जिब जुनारफोरखौ बुखाना लाङो आबाद फोथारखौ बुखाना लाङो सुबुंफोरनि न' बेफोरखौ गाज्रि खालामो बा बायहोयो हा खुरखा होयो, बेजों लोगोसे जिब जुनारफोर खौ बुथारो बेबादिनो गोबां रोखोमनि जेब्ला दैबाना जायो अब्ला ब्रह्मपुत्रआ खहा खालामलाङो आरो बे आरोखि ना खहायाहाय आरो जों बुंनो हा यो बुरलुंबुथुर आ जोंनि थाखाय माखासे मुलाम्फाबो लाबोयो। जों बुंनो हायो जेब्ला दैया लोमसावो अब्ला फाननै रुगुंनि हा बाहागोआवहाय बुरलुंबुथुर दैमाया जिखिनि हा बाहागो बे हा बाहा बाहागोखौ जोबोद हासार गोनां बा फुलुं गोनां खालामना गालाङो जायनि थाखाय जों मोनथियो बुरलुंबुथुर सेरफां ओनसो सोलनि हायावहाय माइ आबाद बेसर आबाद, दालि आबाद आरो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो गोबां जासोनाय नुनो मोनो बे आरोखि बे जाबाय ब्रह्पुत्र दैमानि मुलाम्फा आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावो माने आसामावनो गोबां माने दैसाफ्रा लोगोनानै ब्र म्हपुत्रआ देरो जों बुंनो हायो ब्रह्मपुत्र दैमानि माखासे दालाय दैसाफोर जेरै जों बुंनो हायो सुबुनस्रि जियापलि धोनस्रि मानास कफलि बेफोर जाबाय मख'जाथाव दालाय दैसाफोर आरोखि ना बे दालाय दैसाफ्रा लोगो नांनानैहाय ब्रह्मपुत्र दैमाखौ महर होदों आरो बेयो जोंनि मोनसे मि थिंगायारि सम्पद आरो बे मिथिंगायारि सम्दखौ लानानै जोङो गोग्गानाय मोननो हायो आरो आरो सुबुंफ्रा गोबाङैनो बे ब्रह्म पुत्र' दैयावहाय ना हमनानै मुलाम्फा मोनो जायफोर सुबुंफोरा मा होनो जेबो गैया बेफोर सुबुंफ्रा मा खालामो ब्रह्म पुत्र दैमायावनो ना हमनानै माने नाखौ फाननानै जोङो मा होनो फैसा आरजिनानै गावनि न'खरखौ सालायनो हायो आरोखिनो बे मोनसे मुलाम्फा आरो आरो बेजों लोगोसे जों मोनथियो ब्रह्मपुत्र दैमानि माखासे दालाय दैसा बे दालाय दैसायावहाय आथिखालाव मा खालामदों मोब्लिब दिहुनदों। मानि दैसाखौहाय बान्दो खोथेनानै मोब्लिब दिहुननानै मोब्लिबखौहाय जों गामि गामि बा सोहोर ओनसोलाव रानसारनो हादों बेनोसै नोंथां आंनि बुंनांगौआ।
औ नोंथां ओ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथाङा जोंनि आसाम हादरसानि ओ देरसिन दैमा बुरलुंबुथुर जायखौ जोङो आसाम हादरसानि जिउ होननानैबो बुंनाय जायो बेनि बागै आंनो मोजाङै फोरमायना थाखाय आं दा बे आसाम हादरनिनो ओ सिङाव थानाय ओ जोङो बुरलुंबुथुर सेरफांनि नि सेरफाङावनो थानाय ओ जोंनि आसाम हादरनि माहारियारि ओ हाग्रामा आं बे बिनि बारै फोरमायनो सानदों नोंथां ओ बे मा ओ बे माहारिनि हाग्रामानि मुङानो जाबाय ओ काजिरं ओ काजिरङा माहारि हाग्रामा ओ बेयो बेयो जाबाय आसामनि मोन मोनसे एबा भारतनिनो मुंदांखा माहारि हाग्रामा ओ बेयाव गोबां जिब जुनार मोननाय जायो ओ बिनि मुंदांखा मोनसे जि जोंहा ओ जुनारानो जाबाय थसेल' गं गोनां गान्दा बियो आसामनि ओ माहारियारि ओ आसामनि माहारियारि मा ओ जुनातनि मुं मुं जुनादनि मुं ओ जुनाद जुनादबो बियो। जोंहा बे काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव ओ गोबां बिफां लाइफांजों लोगोसे ओ दाउसिन दाउला जिब बेफोरथ' दंखायोआनोसै नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा बे काजिरङा माहारि हाग्रामाया माब्रै बानायजानाय बिनि माखासे जारिमिनखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
ओ
जोंहा काजिरङा माहारि हाग्रामा होननानै बुङोब्ला सिगाङाव बियो माहारि हाग्रामा हिसाबै गनाय जायाखैमोन ओ गिबियाव बियो ओ फरेस्ट ओ रिजार्भ फरेस्ट हिसा हिसाबै जोङो मख'नाय जादोंमोन बेखौ जोंहा ब्रिटिशनि लर्ड कार्जन बिथाङा जिगुजौ दाइन मायथाइाव बेखौ फरेस्ट रिजार्भ ओ रिजार्भ फरेस्ट हिसाबै मखनाय जादोंमोन बिनि उनाव जोंहा बिथाङानो ओ गेम फरेस्ट हिसाबैबो मख'नाय जादोंमोन। दा बिनि उनाव जोंहा जिगुजौ बाजि मायथायाव बियो जोंहा ओ वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि महरै गनायथि मोनो जायखौ जों जिब जुनार थाग्रा जायगा हो मिथिनाय जायो हाग्रा होननानैबो ओ बिनि उनाव जोंहा ओ जोंहा बे काजिरङा हाग्रामा ओ माहारि हाग्रामाया माब्ला ओ गनायथि मोनामोन होनबा माहारि हाग्रामा होननानै जोंहा से जानुवारि जिगुजौ स्निजिब्रै। मायथायाव बियो काजिरङा
माहारि हाग्रामा हिसाबै भारत सरकारनिफ्राय गनायथि मोनो। बिनि उनाव जोंहा जिगुजौ दाइनजिबा मायथाइयाव बेखौ जोंहा इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरैबो गनायथि मोननाय जादोंमोन बेयो जोंनि मोनसे गोग्गाथाव बे वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै गनायथि मोननाया बिनि उनाव जोंहा टाइगार रिजार्भ हिसाबैबो नै रोजा स्नि मायथाइयाव जोंहा गनायथि मोनदों
आरो दङ बेनि उनाव जोङो बे माबायदि रोखोम नाखौ मोनो होननानै औ
थसेल' गं गोनां गान्दाखौथ' बुंनांगोन बेयो मुंदांखाखा बुहुमावनो बे काजिरङा माहारि हाग्रामायावल' एबा आसामावल' बे थसेल' गं गोनां गान्दाखौ मोननाय जायो। बिनि उनाव जाहैबाय मोसौ मै औ ओमफ्राय बिनाव जाबाय हाग्रानि दैयाव थाग्रा ओ मैसो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा रयेल बेंगल टाइगार आरो जोंहा दङ एसियान एलिफेन्टखौबो जों बे माहारियारि हाग्रामायाव मोननाय जायो। बे माहारि हाग्रामाया बेल' नङा गोबां जिब जुनारफ्रा बेयाव मोननाय जायो जों बे आं बेखिनिखौल' मख'नाय जाबाय नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा बे हाग्रामायाव गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय जोंहा दावबायगिरिफ्रा दावबायनानै बे जोंनि बे थसेल' गंगोनां गान्दाखौ नायनो फैयो आरो बेजोंनो आसाम सरकारा गोबां रां आरजिनो हानाय जादों जायनि गेजेराव जोंहा बेखौ संराय संरैखाथि ओ भारतनि माहारि हाग्रामा हिसाबै गनायथि होनाय जादों बे काजिरङा माहारि हाग्रामाया जोंहा गोबां गुवार बेयो आसामनि देरसिन माहारि हाग्रामा। जेराव बे हाग्रामाया से रोजा गुजि स्कुवेर किल'मिटारसो गिदिर। बेयाव गोसारनानै दङ जोङो बे माहारि हाग्रामाया बबे बबे जिल्लायाव औ गोग्लैयो होनबा आसामनि बबेब जिल्लायाव गोलैयो होनबा कारबि आंलं जिल्ला गलाघाट आरो नगाव जिल्लायाव बे माहारि हाग्रामाया गोसारनानै दङ बे माहारि हाग्रामानि गेजेरजोंनो जोंहा बोहैलांदों जायखौ जों बुरलुंबुथोर एबा ब्रह्मपुत्र होननानैबो मिथिनाय जायो बे दैमाया जोंहा बे माहारिया हाग्रामानि गेजेरजोंनो बोहैलांदों बे माहारि बे बुरलुंबुथुर दैमायावनो बे काजिरङा माहारि हाग्रामानि जिब जुनारफ्रा थांनानै थायो आरो बियो मोनसे बे जोंहा गोबां इक'सिस्टेमजों